औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां
औ आं जेयावनो दं नोंथां
नोंथांजों मोनसे आयदायावसो सावरायनो सानदोंमोन बे आयदाया जायो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि माखासे जारिमिननि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो बर'फ मा मा जारिमिन दं आरो बर'फोरा औ हायेन ओनसोलाव बोरै रायजो जाफै जेना बेनि सायाव एसे सावराय नोंथां
औ बेथ' नोंथां जोबोद माने सावरायथावथाव आयदा जायखौ जों सावरायनांगौ जायखौ जोंनि सुबुंफोरा आथिखालाव सावरायनायखौ बारा नुनो मोनला बेबायदिनो रायजलायनायखौ दा जों सावरायनांसिगोन नोंथां बेखौनो
औ जोबोद मोजां अब्ला नोंथां नोंथाङा जाहैगोननो ना आं जाहैगोन नोंथां
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदों
औ जागोन नोंथां बर' ने नङा ङामोन नोंथां बर' होनना बुङोबाथ' जों मिथिखायो बा बर' कसारि नङा मोनोंथां दा कसारि होनना बुङोब्ला कसारियाव माखासे गोबां हारिफोर दङ नङा होनबा नोंथां? जाय हारिफोरा माने गुबुन गुबुन राव रायज्लायनायफ्राबो गुबुन गुबुन जानाय लोंनायफोराव गुबुन गुबुन नाथाय बिसोरनि माखासे थानाय बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माने सिमिलार सिमिलार आरो रावफोराबो एसे सिमिलार सिमिलार जायखौ होनो ब्रादारफोर बायदि नङ होमबा नोंथां? ब्रादार सिस्टारफोरबायदि बिसोरनि रावफोरा जेरै होनना बुङोब्ला राभाफोर दङ। गार'फोर नङा होनबा नोंथां? बा मा होनना बुङो बिसोरखौ थिवा देउरि, सन'वाल, नङा होमबा नोंथां आरो। माबा मेला दंबावो नङा नोंथां गासै मेला बाइसथासो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय बर' हारिया जाहैबाय मोनसे देरसिन हारि जेनेबा बा बांसिन सुबुं अनजिमा थांनाय हारि आरो। बिसोरनि गेजेराव कसारिफोरनि गेजेरावहाय न' मोनथां दा बर'फ्रा हायनो ओनसोलाव बोरै रायजो जाफोरनि दंमोन बा बोरै फैजेनेनामोन होनना बुङोब्ला जोङो सावरायनांगोन नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला खोनानाय बादिब्ला नङोमा नोंथांबा जों मिथिनाय बादिब्ला जा जों फरायनानै मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि बर'फ्रा चाइना हादर नङा मोन नोंथां। इन्द' टिबिथान होनना बुङो नङा नोंथां टिबिथान बारमिस दा बेनिफ्राय लासै लासै फैयै फैयै जोंनि हायेन ओनसोलावहाय रायजो जाफैदोंमोन बा हरैनिफ्राय फैनानै जोंनि बे आसाम रायजो नङा होमबा नोंथां? बा जोंनि बे हायेन ओनसोलावहाय रायजो जाफैदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो नङा दा माब्ला फैदोंमोन होननानै बुंब्ला जों बेखौ मोजाङै बुंनो हाया। जुदि बेफोर जोङो मोजाङै बा हिस्ट'रिफोराव फरायनो मोनदों बा बे थामरोजा
नङा होमबा नोंथां? थामरोजा बोसोरसो सिगांनो बा थामरोजा बा बा रोजा सिगांसो बोसोरनो जोंनि बर'फोरा बे हायेन ओनसोलाव बा जोंनि बे आसाम ओनसोलाव रायजो जाफैदोंमोन होननानै जोङो मिथि थिनो मोनो आरो नोंथां। बै समावहायनो जोंनि बर'फोरा बा कसारिफोरा हायेन ओनसोलाव फैनानै मानिे रायजो जाफिनजेेनदोंमोन आरो बै समावनो मानो होनोबा जाय कसारि फोलेरनि सुबुंफोरा मा दाउ ना हमनानै बा आबाद मावनानै जानो मोजां मोनग्रा हारि नालाय दा हायेन ओनसोलावथ' बे फोरखौ जों मोननो थांजोबो नङा होमबा नोंथां ना माइ थाइ आबाद बेफोर बिराद मोजां जायो नालाय दा बेफोराव ओ रायजो जाफै जेन होननानै जोङो मिथिनो मोन न मोनथाम दा बेयावनो ला थै लासै बेयावनो सुबुं अनजिमाया बारायलांबाय आरो बिनि उनाव लासै लासै मानसिफोरा सिभिलाइस जालांबाय। मोजांनिख मोजां सोलोंथाइ लालांबाय नङा होमबा? लासै लासै दा बेनि गेजेराव माखासे जेनेबा दावलायनाय नुनो मोनो जोंनि गेजेराव जेरै बिरनो कासारि फोलेरनि फेमिलि बायदि फेमिलिनिफ्रायनो जेरै मोनसे न'खरा जेरै बिदा फंबाय जुदा जुदा जाया। होमबा नोंथां जेब्ला। देरै लावै हाबा जानायनि उनावहाय लासै लासै जुदा जालाङा होमबा नोंथां? दा थिग बेफारिनो बे खसारि फोलेरनि सुबुंफोराबो लासै लासै मोनसे जुदा जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा नोंथां दा बेनि गेजेरावहाय गोबां हारिफोर थाबाय जेनेबा आं दय होननाय बा दिनो बर' थाबाय बर'आ जाहैबाय देरसिन जेनेबा नङा होमबा आरो बेनि उनाव गार' राभा टिवा नङा होमबा देउरि सन'वाल कसारिफोर नङा होमबा नोंथां दा बरमन कसारिफोर बेफोरबायदि थाबाय आरो बिसोरो आलदा आलदा आलदा गाव गावनि हारि लानानै बा जुदा जुदा जानानै थाबाय आरो नाथाय कसारि होनना बुङोबा बिसोरबो गासिबो कसारि फोलेरनि सुबुंजोब आरो दा दा जों बेफोरबायदिखौ जों दा बर'नि हिस्ट'रिया बिदिनो होनना बुङोब्ला बर'हा गावनि आंगो गाननाय जोमनाय दं जानाय लोंनाय दं मोसानाय मुसुरनाय दं नङा होमबा नोंथां गावहानो आंगो राव दं नङा होमबा नोंथां गावहानो आगो रिलिजन धोरोम दं नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबाय दिखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ आरो बर'हानो गाव गावनि थांना थानो थाखाय माखासे जायगा दङ जायखौ होनो जों बड'लेण्ड नङा होमबा नोंथां बड'लेण्ड दङ आरो बर'आ जोंनि बे आसाम ओनसोलावल' दं बेबो नङा आरो माखासे रायजोफोर रावबो जों बर'फोरखौ नुनो मोनो जेरै माखासे हादर होनना बुङोबा जेरै भुटान सरि नेपाल हादर नङा होमबा नोंथां नेपाल हादर बांलादेशावबो दङ आरो रायजो होनना बुङोब्ला जेरै वेस्ट बेंगोल नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि आलदा आलदा जेरै नागालेण्ड नङा होमबा नोंथां बेफोर कारबि आंलं गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जोंनि बर'फ्रा
औ नोंथां
रायजो जानायखौ जोङो जोंनि बे ओनसोल बर'फोरखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा बर' राव रायलायग्राफोरखौ दा नोंथाङाबो बर'फोरनि एसे सोमोन्दै बर'फोरनि जारिमिननि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन नोंगौ नोंथां जोंहा बर' हारिनि जारिमिननि सोमोन्दै सावरायोबा दसे सम जों फोजोबनो हाया नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोंहा मानि गोबां गोलाव जारिमिन दं बर' हारिया माब्रै जों बेयाव फैजेना फैनानै जों माबोरै जाफैया जेराव जोंनि बर' हारिखौ जोङो कसारिखौहाय जोङो महाभारतावबो मुख'लांदों
नोंगौ नोंथां औ
दा बिदिनो जोंहाथ' जेनेबा बिदिनो माबानिफ्राय फैनाय फैयै फैयै फैनानै जोङो माने जेरै ओरै बुरलुंबुथुर दैनि सेर सेर थानानै जोंहा सोनाब बेंगल खाथिसिम बरदारसिम माने जोंनि बर' हारिया गोसारनानै दं नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नानै आवग्रिनानै थाफैदों बै समावनो जोंनि बर' हारिया दा जोंहा बर' होनना बुङोब्ला मोनसे फोलेर दङ जेरै बर' कसारि जेरै कचारि कचारियाव जोंहा माने गोबां फिसा फिसा हारि हारिसाफोर दङ जेरै बेनि गेजेराव बर' हारियानो मानि गोबांसिन माने सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारि जोंनि कचारि फोलेराव नङा होमबा जेराव जोंहा बेयाव मानि गोबां जारिमिनजों बुंफबनानै दङ आरो जोंनि जा मोना जेरै गो गोदो-गोदायनि सम फोरावहाय सोमदोन सोमोदोन खसारि बेफोरदि जि जोहोलाव दैमालु बेबायदिनो गोबां जारिमिनारि दं आरो न' बांथाम जेराव जोंनि हारिनि थाखाय। हारिखौ बासायनो थाखाय बा जोंनि जौगासारनायखौ लानानै बा हारिखौ मोजां लामाजों दैदेननो हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय माने गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौबो खोमाबोदों जिउ दान होबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो माने गोबां जोंहा हारिनि माखासे जारिमिन दं आरो बर'फोरा। दा बेखौ जोङो दसे समाव बुंनानै फोजोबनो हाया आथि थेवबो जों नाजानोसै नोङो मोन नोंथां दा जोंहा बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोंहा गावनि आंगो हारिमु जेरै दानाय-लुनाय गाननाय-जोमनाय जोंनिनो माखासे राव जोंहा दंखायो नङा मानोथां रावनिबो गुबुन हारिफोरनि जोङो। मानिे राव रायलायनांगौ जोंहा बा लिरनांगौ फरायनांगौ जोंहा गोनांथिबो गैबावा जोंहा माने गावनिनो बिमानि राव दंखायो जायखौ जोङो आथिखालाव फरायसालि फरायसालिमा बेफोरावबो जोङो गावनि बिमा रावजों जों फरायनोबा लिरनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ। दा जोंहा बै समफोराव गोदो गोदोनि समफोराव जोंनि जेनाखि बर'नि माखासे बिर जोहोलावफोर बादि दावहारुफोर दङमोन बिथांमोना गोबां जोंनि हारिखौ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय माने गोबां दावहा नांनानै माने गाव गावनि जिउखौ फोजोबबोदों जेराव जोंहा जोहोलाव दैमालु होननायबो दङमोन। जोहोलाव दैमालुआबो जोंनि बर' हारिखौ खौ बासायनो थाखाय मानि गोबां माबा खालामबोदों सेक्रिफाइस खालामबोदों जेरै गावनो बिमा बाथौ बुस्थु लानो बेखौहाय गुबुननि आखाइयावहाय माने जिउ गोमाहोदों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा बै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि नासयबोजानाय हारिखा नाथाय जोङो जेननानै थायाखै बर' हारिया गावनि। राव हारिमुखौ खोमाया होननानै जोङो जों गाव बर' होननानै सिनायथि होनो थाखाय जोंहा माने बेफोरदि दावहा नांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैसिमबो जों गावनि आलादा रायजो दाबिनायनि थाखाय बा गावनि सोदोमस्रि बा जोंनि बर' हारिनि माखासे थामोनथा बेफोरखौ लानानै माने जोङो सोरखारजों जोङो मानि एसे एनै नांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेराव जों दिनै बे थासारियाव दं आरो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां थारैनो औ।
दा जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां फिसा फिलौ गिदिर माने जारिमिनफोरा जोंनि माबायाव जारिमिनाव लिरथुमजानानै दं आरो जों नुनो मोनदों नङा होनबा माने जोङो बर' हारि होनना बुङोब्ला महाभारतआव मख'जानाया गोरलै खोथा नङा नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
औ जोंहा थ' गोदोनि समफोराव जोंखौ मा असुर बा दानबनि फोलेर होननानैबो बुङोमोन। बिनि माबा होननानै जाद होननानै दा जोङो बेयाव फिसा फिला होननानै माने गुबुन हारि हारिसाफोरखौ जोङो बेवहाय गाज्रि मुंसुआाखै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
औ जोंहा बैफोरबायदि जेनाखि जेरै माबाफोर जोंनि कसारि फोलेरनि सुबुंफोर दङ जेरै सन'वाल कसारि बा देवरि बर' बेफोरबायदि गोबां माने दङ नोंथाङा बुंलांनाय बिदिनो नङा होमबा?
औ नगौ नोंथां
जोंहा बेफोरनि बिसोरजों जोंनि जेनाखि रायलायनाय राव बा माखासे जोंनि थानाय जानाय माखासे माबाफोरा एसे गोरोब गोरोबो नङा होमबा नोंथां रावाबो एसे एसे आऩ गोरोबो जायखौ जोङो औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो नङा होनबा? नोंथां दा जोंनि बर' हारिनि जारिमिननि सोमोन्दै नोंथाङाबो गोबां खोथा बुंलांबाय आंनि सिगाङाव नोंथांनि माखासे खोथाफोरखौ खोनानानै आंबो मिथिनो मोनबाय। जेखौ आं मिथियामोन दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साफायखर थाबाय आरो नोंथां।
रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दे गोजोनथोंसै।
औ दे